हेलौ खोनदोंना?
हेलौ औ ओं औ औ दायो होनबा जों औ औ न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि फिसायावनो रायज्लायनोसै ना?
औ जिब जुनारसायाव दा
ओं औ ओं औ औ
जुनार फिसिनाय जायो एसे फोरमायदो
औ ओ औ जोंहाथ' अ दायो ओ मोसौ अमा दाउ बिदिनो बोरमा दं आरो बेफोरखो माने सिगांनिफायनो ओ फिसिबोखायो नालाय बेखायनो दासिमबो लायो आरो माने अ ओरिनो नोंस्रा थ' मा मा ओ जिब जुनार दङ?
औ जोंहाबो ओ मोसौ दङ अमा दङ बोरमा दङ ओमफ्राय ओ हांसोबो दङ आरो ओमफ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो मोसौ आ खम जाबाय गोदो बिराद बुरजा मोन आरो जोंहा गोदो गलिनै गाहाम जायोमोन ओमफ्राय खमायलांबाय अमाखौ एसे बुरजा लासाबो दायो जोंहा। बोरमायाबो एसे खमाय बिदि जाना दं आरो
अ ओं
मोसौआ दायो मासेलसै दा बिसिबां दामब्रि मासे ओमफ्राय बिनि फिसा बिनि फिसा मासे आरो
औ औ औ ओ जोंहा दायो मोसौ सौवा ओ मानै दङ ओ बिदिनो दामब्रि मासे आरो बेै खालि मासेया माने जोख्लि आरो फिसा जायि ओमफ्राय मासेया माने फिसा जानाय आरो बिदिनो ओ नोंसोरहा ओम बे मोसौआ ओ गांसो जानायनि न आयबो माबाफोर दानाफोर होयो नामा
मोसौनि उनावना औ बिदिथ जोंना ओरैनो गां सो जानायनि अनगायै जेबो होआमोन दै ओमफ्राय बेै मोसौ फिसा जानाय समावहाय से ओंखारनो थाखाय बै अंगनबादि माबानिफ्राय मोननाय ओ धाना दंना दाना माने गथफोर जाग्रा बे बुस्थुकौथ होनाय जायोमोन आरो एसे एसे गाइखेर सेरनायावहाय गाइखेरा एहे बुरजा ओंखारनायनि थाखाय बेबायदि खालामोमोन आरो जोंहा बेलसो ओमफ्राय जेबो होनाय जाया नोंसोरनिथिं होयो नामा बेफोरबायदि
ओ जोंनिथिंहाय माने जोंहानि जोंहाखौनो बुंनोसै जोंहा बे मोसौखो गावसोर गांखो जानायनि अनगायैबो माने सानजौफु समावहाय दाना होनाय जायो आरो ओ गुन्दै दाना होनाय जायो गुन्दै जों दै लागायनानै ओ बि दिनो होयो आरो मोनाबिलि समाव मालाबा ओ सानजुफु समाव बिदिनो ओमफ्राय मोसौखौ जोंहा खेबनै दोस्लायो बिदिनो ओ दसता बा एगारतासो समाव औ खनसे आरो ओ दुथासो बा एथासो समाव खेबसे दोस्लायो आरो। ओ मोसौनोहाय ओ मोनाबिलि समाव ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय सफैबाय नालाय बेखायनो बांद्राय गांसो मोनजालाना बे बेखायनो माने जिगाफोरबो होफैयो आरो। जिगाब होनायजों बिदिनो अह ओरैनो ओ
खनसेल' दोस्लायनाय जायो। खनसेल दोस्लायनाय जायो सानसुआव बिदिनो बारथासो बा एकथासोआवहाय खबसेननो दोस्लायसिगोन दै दौनायजों लोगोसे बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय मो गांसो जाखायो हिसाबै जोंहा बेफोर बाइदि गुन्दै बाइदि बेफोरबायदि बि दानाखौ होनाय जाया आरो जोंहा।
मा बेसे दं होन्दों नोंसा?
अमाया जोंहा माथाम दंमोन दै जोंहा माथामजों लोगोसे ओमफ्राय फिसा जानाय माब्रै दङमोन आरो एसे अमाखौ बुरजा लालै जायो जोंहा ओमफ्राय अमाजों दाना बुरजा होनाय जायो बिदिनो माबा माबि रुनानै होयो गुन्दै होयो ओमफाय ओंखाम संनानै होयो ओंखाम माने गुरै खालामनानै होयो आरो ओंखामखौ जानो हानाय साबसिन मोजां जानायनि बेबाइदि खालामो आरो जोंहा नोंसोरलाय
अ अ जोंहा औ औ जोंहा ओ अमानो माने अमा फिसानोहाय ओ गिबियावनो बि बिसोर बांद्राय गुन्द्रि गोरा बे जाग्राखौ जानो हाया नालाय बेनिखायनो माने बे पालिस गुन्दैया मिहिया बेखौहाय बायना होफैयो बेजों लोगोसे ओ माने औ सापर बो होनाय जायो आरो सापर होबा अमाया गुस्लायनानै देरो नालाय खरबो होफैयो बिदिनो ए ओंखाम खालाय होयो मालाबा ओंखाम संना होयो ओमफ्राय एसे देरबोला ओमफ्राय सारि मास बा पास मासफोर जाबा बे अमानोहाय जोंहा माने ओ थास' थास'जों थास' रुनानै होयो थास'आव माइरं एसे एसे होफाननानै ओ रुनानै होयो आरो बिदिनो बे मै मैगंफोर औ बिदिनो ओ कबि बा जोगोनार बे लाव फोरखौहाय माने रुना होयो आरो मालाबा मालाबा औ बिदिनो ओमफ्राय हाथाइ बाजारनिफ्राय बे ना गेसाव मोनो नालाय ओ बेखौ खौ लाबोना हो फैयो आरो।
अ सोरबा सोरबा ना गोरान ना माबा बुसथु माबाखौ होयो नामा होनना खोनादोंथ' आरो अमा अमानियावहाय ना गेसाव जेनेबा ना गोरान बोरैबा अबा होयो होननाय खोनादों आ बांद्राय मोजां औ। गाज्रि जानाय औ गुन्द्राफोर ओ इदिखौ हो-होनाय जायो नामा नोंथां? बांसिन देरो नामा बे बुस
औ ओ होननाय औ औ ओ गासिबो अमाया जायाबो जानो हागौ ओमफ्राय माने ओ सोरनिबा सोरनिबा बा अमाया जायो आरो माने जोंहानियाबो बिदिनो जायो माने जिखौ होयो बेखौनो जायो आरो ओ देरो देरनाया एसे देरो माने आरो बिसोरनो बयलारनि बे बयलार ओ बे गा बयलार बिब बु बिदिनो खर' आइ आथिंफोर सुपारिफोर गारो नालाय ओ बेफोरखौबो होफैबा माने अमाया थाबनो देरो आरो बिदिनो औ बिनि अनगायैबो ओ माने
लकेट बायदि जानाय नङा नामाथाय, बिदिबा सालानि बायदि जागोन नामा बे अमाया,
बे अमाया अमाया ओ बिदि जाया ओ औ जाया जानायालाय माने, अ मिक्स होयो नालाय, माने एसेबां मानिबो सानफ्रोमबो, होफैया आरो माने गेजेर गेजेर होफैनाय जायो आरो
सोरनाबा सोरनाबा बै सालानि हाबा होबाय थानानै एकदम जेन'बा दै, ओमफ्राय बारा थावा आरोना बेजों गैया बिदि जागोन, ओमफ्राय जानायाथ' जायो
ओ माने सोरबा सोरबा माने भिटामिन आरि होबाय थायो नालाय बिदि अमा फिसा माने भिटामिन होनाय उन्दैयावनो उम, मेडिसिन नुनो होनायफोरनि अमाया माने, आरो उन्दैयावनो मोजां मोजां जाग्रा फोरा माने ओ ओरैनो। बेफोरबायदि नर्मेल होनाय। फोरखो जानो नागिरा आरो।
औ।
ओ नोंसोरा न'खरावहाय दाउ। फोरबो लायो होन्दोंमोन नामा।
दउ लायो जोंहा दाउ लानायजों लोगोसे एसे आ फाराम माने दाउ फिसिनानै बांबोखो फालांगियारि आदब जों। आदब खालामनो नागिरदोंमोन।
औ औ।
औ औ औ।
फिसाफोरखौ फेदेर माबाबो जाबाय फिसाबो। ओमफ्राय। गेदेर दसेयावहाय एसे बुरजा जाखाबायमोन। बुरजा जानायनि उनावहाय ओ दाउआ बे बेमार जाना फैयोना। बे बेमार जाना फैनायजों मा जा दमबारे थैलाला बाय जाबाय आरो ना। ओमफ्राय मुलि। गोबाबो हास्लाबासो थार नामा।
औ औ औ।
बेराद खमायबाय आरो।
औ औ।
ओमफ्राय फारामखौ फुंनाय जायासै। बिदिनि थाखायनो
औ औ।
औ।
ओरैनो ओ मा मा? होनाय जायो नोंस्रा दाउनो?
दावनो ना? दाउनोथ' जोंहा बोनाय जाया माला बा ओंखाम खालायफोरखौ मोनजायो। खुरफोरखौ होयो ओमफ्राय गावसोरनो नागिरना जा खायो बेफोर बेखिनियानो आरो ओंखाम खालायफोर मोनजाखायो बिसोरो बांद्राय जेबो होनाय जाया। नोंस्रा माबाफोर होयो नामा बेबायदिनो?
जोंहा ओ बांद्राय होनाय जाया ओरैनो माने दाउफोराहाय ओ बे ओ एम्फौ एनलाफोर नागिरना जायो नालाय बिदिनो ओमफाय सानजौफु समाव बा उम औ फुंनि सम सानजौफुनि सम बा बेला-बेलासे समावहाय जोंहा माने माइ रंफोर होनाय जायो आरो। बे कनत्रेलनिफ्राय मोननाय माइरंआ बि खौहाय माने ओ गेजेर गेजेर होनाय जायो आरो। बिदिनो ओमफ्राय बेलेगफोर होआ बे आरो ओंखाम खानायफोरखौथ' अमानोनो नांखागोन नालाय बिखायनो माने दाउफोरनो होनाय जाया आरो औ।
औ औ ओरैनो ओ नोंस्रा न'खराव बोरमा दं होनदो नामा?
औ
औ ओरैनो माबेसे दङ' बोरमाया?
बोरमाया अ जोंनावहाय माबानि जा बोरमाया गैथारला
औ।
बे बोरमाया दङ आरो ना जोंनाव गैया आरोना दा लाबोखो ना लाबोथ'वाखैमोन। बेबायदि आरोना। ओ बोरमायालाय मासे बिमा बुरि दंदै। बेराद गि दिर जाबायमोन बिराद बोसोरे बोसोरे नो। फिसा होबाय
अह अह अह।
ओमफ्राय बौ अरनानै माने गोबाव बोसोर गारबायना आरो थाखा माने फिसा जाबाथाय देरबाथाय फाननानै बिराद थाखा बिराद थाखा होबाय थायोमोन आरोना बे जोंनो माने जोंनि न'खरखौ माने थाखा होनायावहाय मुलामफा खालामोमोन आरो मुलाम्फा होयोमोन बा हेफाजाब होयोमोन दा बिदिनो गोबां बोसोर साथ आसार आथ बोसोरबा दस बोसोर गाहाम जाबायमोन बे बिमाया ओफ्राय उनाव बै दा ख्लैबावै थैदों खोमादां बे माबाया। थैनायनि था थाय माबाबाय बियो।
औ औ। अह जोंहा बोरमाया दायो ओ जोंहा बोरमाया दायो मा सेल'सै माने मानैमोन आरो मानै माने जाहाबो मा थामो मासे बिनाया थैदो। बिदिनो ओमफाय दा खालि मासे खासिखो फानहदो आरो दाबो मासे खासियानो दङ उम। बिदिनो ओ जोंहा बेयो माने गावसोर गांसो जानायनि उनगा गायैबो बे बोरमानोहाय जोंहा माने ओ मोनाबिलि समावहाय ओ मालाब बा ओ बे जाम बिलाइ थाइजौ बिलाइ बिदिनो रोमिसटा बिलाइखौ हा हानना होयो आरो माने जायो। ओमफ्राय दाथ' थाइजौ दङ नालाय बे थाइजौ बिगुरफोर
औ। औ औ बेखो जायो आरो थाइजौ बिलाइ अ दायो उमबा जों
बै आं दहाय होननाय बायदियनो माबा हौवा औ औ जागोनदे।